माथो फार्स्टआव माबा हमबाथाय खोनाया जानो नागिरो।
उम आं खाथियाव थांबा दहाय जि आखाइ सोलाबाय ओमफाय आं होन दा दिन्थिगौ गासिबो सैमा खायसेया आंनि आखाइखौल' सोलानो मोनजोबो नामा होननानै।
बे जोंनाव लाबोनायनिया बैसिनाबो दहाय आं थांनायनिया इसिनाबो आंखौ नुनानै जि ब्रा खाथियाव गावखौ दांनानै गावखो ओरि खर'आव बिलिरिनि जि दायब्रा जि सोंबाय थाबाय सोंबाय थाबाय ओं ओमफ्राय थांनानै खर' खाथियाव थांना खर'आव बिलिर हैबाय नालाय गावखौ अनहैबाय होमबासो दलद थाबाय ब्रा ओमफ्राय बिमाया इदि होनबाय थाबाय होम
बांसिन गोमोन जायोदां इदि सैमाफोरा
उम
बांसिन ऐदि माबाला बायोना।
थारो थांबाय थाग्राखायनो सिनायथारो होननानै बुंबाय थाबाय।
उम।
सिन ओं फैबाय थाग्राखाय सिनायबाय दां नोंखौ।
उम। ओमफ्राय जोंनाव फैबाय। जोंन जोंनाव फैबा ओमफ्राय गावखौ थुखैगोन सानखानानैनो लामानिफ्रायनो थांफिननो नागिरखायो। गाव गोसो गैयाबा। होम।
दहाय बैनिखौसो होनदों नोङो।
ओं ओमफ्राय इसिना इसिना बो बिदिनो गोमोन नुबाय। थाबायनो आंखौ दोनलांबाय थाबा ओमफ्राय ओंखायनो सिनायबाय नुबा थाय जिरि बे साइकेलनि माबायाव दोनग्रायाव दोनोना। लामायावबो जेनेबा लामाफोराव लोगो मोनबाबो जि मोजां ओरै आखाइयाव हमथालायनानै थायो इयो। मुंखौल' गाबज्रिनांगौ जि मोजां रंजा लायो। फोथा फ इदि होननानै बुंबाय आं ओमफ्राय बैराथिखौ फोथा फुननानै दोन फोथा गोस
फोथा फोनबा समायोदि गुफ गुफुर खालार बाबो गुफुर गाबफोराव। मोजां नुयो। ओमफ्राय इसिना ओ अ बै आनैमोन बायदि बारा गोलाव नङाने खोमा ना? गुसुं गुसुंसो। नोंसिनि नोंसिनिख्रुइ इसे गोलावसिन खोमा आरो।
ओ ओमफाय माबा उम गोलावसिनबो बियो एसे थुमफ्रु।
खोमा। ओं ओमफ्राय खोमोनाबो रोजासिन एसे ओं गुरैसिन खोमा दांनो एसे।
हारियाबो गुबुन निसिना जोंनि बायदि नङा। बोरैबा नामसो होननानै खोन्थादोंमोन। उम।
एसे बेलेग जा माब
ओ इसिना मोख मोखाङा एसे थुमफ्रु मोखाङाबो ओरै गल ओमफाय खान्दादा दा इदि जायो आरो ओमफ्राय जोंना एसे गोलाव जागोन ओमफ्राय मोख खाङाबो इसे लावजंना।
मा होनोमोनलाय?
औ।
मा होनबावनांगौथाय सासे मानसि गिदिर बर'निमोनलै।
ओमफाय
ज'ग्रोमनायमोन आरो फ ओमफ्राय बियो इदिनो साख्रिनि साख्रिनि मानिबा मानि ओ इदिनो आसाम माबानि साख्रिनिबो ओमफ्राय मा मा मानिमोनथाय।
औ।
मास मोनसे मा होननांगौथाय बेखौ इदिनि माबा होद दों मा होनोमोनलाय अनसुं ओं ओरैनो ओरैनो फोरोंथाइ होदों ओं। धेमाजिना मायाव तामुलफुरसोमोन खोमा। ओ बा ओ नामखौनो बावफिनलायबाय। इदि नुदोंना बेलेक बेलेगावो फैगोनथाय जायखिजाया मिथिला आंबो।
खाथियाव जाबाथ' लानो मोजां जागौमोन ओम।
मा होनो गोलोम बोथोरनि माबा मोनबायना बन्द'।
उम उम बे गोलोम बोथोरनि बन्द'आव इदिया फैबाय थाखागोन।
ओं जोंनि खाथिफोराव अबावबा जाबामोन।
ओ आंबो खाथिफोराव फैबा लाहैगौमोन। ओरैनो थास्लायस्लाय।
गोबावानो बेफोराव जेनेबा एसे हाबाबो माबाफोराव
ओ एसेबाबो माबा मोनो। मा होनो बिदिखौ माने रोङो ओं।
ओम
माबा मोनो ओ मारै ओ मारै खालामनो मा मानो एसेबाबो माबा मोनो आरो सोलो मोनो।
ओं ओ एसेबाबो एसे बाबो
ओं एसेबाबो माने रोंथायखौ जोङो बुथुमनानै लानो हासिगोन।
ओम
बिदिफोरावबो थांबा
मा होनो बियो आंना जोब्बायमोन ना जोबनानै ओमफ्राय बिदिनो अबावबा गथाय नांनानै माबा होनांगौ आरो ओमफ्राय दा आंथ' नोंजों मोननाय नंला नों हरखांबाय ओं ओमफ्राय दा सोरजों रायज्लायबावनांगौ जाखो।
सोरजों रायलायबावनो ओइ दखान खाथिनि आगैखौ ब्रा ब्रा थि नहरबाय थानो नांसिगोन।
ओम फैबाथाय खुलिनानै होनांसिगोन।
फैगोनना फैयाखैथाय इयो?
आं दहाय आबौ मोनायाव थांबाय खोन्थाबाय आङो ओ माबादोंमोन ओमफ्राय आरो बावबोफिनबाय ब्रा। थांनानै आं माबानानै होनो नागिरदोंमोन।
दोनबो।
ओं ओ माबानो थिनबाय थादों गावथ' बानायनानै होनो थिनबाय था दों ओमफ्राय आंहासो बावबोगासिनो।
नों थां गाबोन थांफिनबा
गोबाव लानानैबा जागोन बिसानाबा।
उम
जोंनानो सानथाम सानथाम सानब्रैयानो जादों जोंनाबो।
ओम आगैखौ खालामनानै होनो होनदोंमोन। ओमफ्राय बावबाय थायो आंहाबो बावबाय थायो इदिनो नों जेरै बावबोयो आंहाबो न'आव थानानै न'आवनो बावो मा खालामनांगौथाय। माबा दा दहायनिखौ दहायनि रायलायनायखौ जि समखौ जि थाब थाब थांनाय मोनबाय आं दा आं हरनानै दा रायज्लायनाय जि गोबाव मोनबोब्रा आङो जाया जाया मोनगासिनो।
बिदिनो जायो माथो दाबो जोबा जाया बिदि सानबाय थायो।
उम
रायज्लायखांबाथाय उन्दुहैनोसैसो आंबो।
आंबो। गु-गु बाजि थामजि रिंगा जाखाबाय ने?
ओ ओ ओं
बै गेलेग्रायावसो थाफिनांसिगोन दसे थाबावनोसैसो आङो
आंहाबो थानां
बेयाव थाखानोसै गेलेग्रायाव थाखानोसै आङो उम नङाबा दिनै निया दिनैनो थाखाया बाथाय माबाबाय ओ गाबोननियाव थोआ थोआ जाहैगोन।
थोआ थोआ जाबाथाय इदिनो
आं सानो आंस सानो मोखां बिजाबाव आं गाबोन फुं सोरांनायनिफ्रायनो आङो मोजां मोजां माबा होनाय नै सावगारि होनानै आङो होफिनबाय थाग्रा जानोसै सम बायदि होबाय थाग्रा जानोसै सानो ओमफाय सोरांनाय लोगो लोगो माबायानो गैला गोसोआनो बायफिनो आरोबाव।
आंहाबो होनाय जाथाराखै मैया दा दहाय फुङाव होदोंमोनथाय आं गोसोआवनो गैया दहाय फुङाव होदोंमोन दां मोनसे। ओमफ्राय गैलाबो बाबायबो
गाबोन फुङावसो सोलाबबाथाय माबानोस सै मा होनोमोनलाय सोलाबा माने गाबोनफोरस आगै ना गाबोन आनजाद जोबगोन ना। उम अखा हाबाबो दिग दार सान्दुं दुंबाबो दिगदार आंनाथ' गोसानो अमा मा बाबो सान्दुं दुंबाबो गरमनि थाखाय गोसोआनो बायो। अखा हाबाबो बायो।
अखा हाबाबो माबानो गरम थाखाय बायो गोजां बोथोर फैबासो
आगैखौ लानानै बानायबाय थानोस
सो एसे मोजां जायो। बिदि दा र' ओ मा होनो दाग अ एसे गोलोमनाय जोबहां एसे गोजांहां फैहांनाय इसे गेजेरा इजोराव मोजां जायो बांद्रायबो गोलोमला बांद्रायबो गोजांला इदियाव
जायो।
मोजां जायो इदियाव इदियावसो बानाय बानाय लाखानांसिगोन खोमा।
जोंना मौसुमि फिथाइया एबार एसे थायदों।
मोनजागोन ना होमबाद
मोनजाहैगोन ओं माइ हानाय बोथोराव मोनजाहैसिगोन ओमफाय दाख्लैनिखौ आं जा राग गा जोंनो ओंखारखादों बे न' दाख्लैबो बोसोरनिखो मोनजायासै ना थाइसेबो थाइब्रैना बेसेल'सो थायखादोंमोन।
इसेल'सो थायदोंमोन थ' आरो।
उम थाइब्रैना मा ल'खासोमोन ओमफाय आं होनबाय मोनथों र' मोनथों र' गोमोन जाथों गोमोन जाथों होननानै ओमफाय बे न' मोन गोन होननानै दालाय जोंनि आनैनिखौ माबा खेबनो फैदोंमोन ना। मानो न' नांगौ मागौ बिदि सोंफैफिनदोंमोन ना उनाव जेनेबा ओमफाय बियाव सोंफैग्राया फैनानै फिथाइखौ सोंबाय गोदैना गोखै होननानै सोंबाय ओमफाय दाना जोंना आइआ खोन्थाबाय फांसेया गोखै फांसेया गोदै ओमफाय अबे गोदै होननाय फाय दाना गोदैखौ सेस साननानै गावनो साननो रोंनांगौब्रा न'नि मान सिया जायाखै होननानै खोन्थाखाबाय गावथ' खमसे खम उम थाइसे थाइनैफोर उम थाइनैफोर लांना थ' खावसेखौ दोननो हायोमोन ना गासिखौबो लानानै थांजोब्बाय ब्रा रागाया सो जाजोब खादों आङो।
थाइसे थाइनैखौ लांदोंमोन उम जायाखै उम जाजेनाखै
उम होनखादोंमोन होनबाबो नोंसोर जानांङा नोंसोर बुंथायबा जादों आं लांसै बेखौ
बिदि जालायो आरोखि उम मा उनाव थानायसै खोथासे बोसोराव उम बोसोराव गनसे थायनायखौ जानो लुुबैयोना बोसोरसेयावबाबो एफाबा गोबावजों नेबाय थानाय जायो दा थाइजौफोरानोथ' नै दा जोबसोबाय आरो फैगौ बोसोरावसो मोनजालायसि गोनलाय
जोबसिगोनलाय जानो लुबैफिनबाय आङो बिफां सायाव बे जोंनि थाइजौ गोथावा बिफांसेयाव दङब्रा थाइसे ओमफ्राय माबा जाजोब
दहाय आङो दुगैनो थांबा उम दुगैनो थांबा बिफां सायावनो जागासिनो नो
ओ जागासिनो उमहो जिरनाय नङा बे माबाया संस्रा जाजोबबासो माबासो नि सिरि सिगोन बियो
सेम जाजोबबाय दाउआनो दहाय आं दुगैनो औ दुगैनो थाङाखैमोन आङो दहाय मा होनो दैसो लायदोंमोन दै दासो दु
ए होमबा दे
औ औ दे